औ हेल'।
औ खोनादोंना औ नोंथाङा दा ओरैनो मा खालामना दं।
नोंथां आं ओरैनो जिरायना दं नोंथाङा?
अ नोंथाङा ओरैनो जिरायना दङ जाहाथे आं नोंथांनि सेराव मोनसे। आयदानि सायाव सावरायनो होननानै नोंथांखौ फन खालामनाय जादोंमोन आरो। औ सावराय जागोन ना बे जाबाय बर'आ बर'फोरनि दोरोङारि जानाय लोंनाय आरो ना। नोंथाङा बे बर'फोरनि जानाय लोंनाया मा मा? रोखोमनि दं मा माबायदि बानायो बेनि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां दा जोंनाथ' बर' हारिनि जानाय नाय होनबाथ' गोदो गोदायनिफ्रायनो जों बायदिसिना जों ज नायखौ जों नुबोदों आरो जों जानोबो मोनबाय नोंथां दा जों बर' हारिनि जों जानाय लोंनाय होनोब्लाथ' जोङो गोबां जानाय लोंनाय दं जेरै जों नारजि अमा सबायजों जों साम' आरो थास' बिबारजों जोंङो ना गोरान आरो अनलाजों जों दाउखौ जानाय नुयो आरोना नोंथां
औ
जों जानाय दा जों नोंथांनो फोरमायनो सानदोंदि आंङो नारजिजों अमा नारजिजों अमाखौ जों माबादियै संनानै जायो आरो नोंथां आरो दा गोथां जों नारजिजों अमा संनो गोनांब्ला जों नारजि नारजि थ' जोंङो डाइरेक्टलि मोननाय जाया जों नोंथां जों बेखौ जेखौ जोंङो बिफां नंङाबा लाइफांनिफ्रायसो जोंङो मोननाय जायो। जेरै जों नारजि जों नार्जिखौ जों बानायनो गोनांगौ जों फाथो फाथोखौ जों दुब्लि फोथाराव नंङाब्ला जों बारिफोराव जोंङो फाथोनि बेगरखौ ज जोंङो बै दुब्लिखौ जों मोजांङै एवना लानानै बेनि उनाव जों फाथो बेगरखौ जों बेयाव सारना होनांगोन सारना होब्ला बै फाथो बेगरा
औ
रज'गोन रज'ब्लादों बेयाव बेनि बिलाइ गोथ गोथां - गोथां बिलाइफोरखौनो जोंङो फाथो फाथो होननानै बुंनाय जायो आरोना नोंथां बेै फाथो बिलाइखौ बै फाथो बिलाइखौ जोंङो फाथो बिलाइखौ जोंङो गोथाङावबो जोंङो एवनानै जायो सोरबा सोर माबा बायदिसिना रोसि बनायबो जानायखौ नुनो नुनो मोनो आरोना नोंथां दा जों बुंनो थाङोब्ला जोंङो नै फाथो बिलाइखौ जोंङो खानानै जोंङो बेखौ फोरानो फोरानब्लासो जो बेखौ नारजि महरै जोंङो मोननो हायो आरो नोंथां जेब्ला जों बेखौ जमा खानानै जोंङो बै बिफांनि बै लाइफांनिफ्राय जोंङो बै बिलाइ बिलाइफोरखौ खानानै जोंङो बै सान्दुंङाव जोंङो फोराननांगोन फोराननायनि उनाव जोंङो बेखौ जाहाथे जों इयुनाव जाबाय थानो हायो। गाज्रि जाया दैै सान्दुं बायदिसिना सिनाफोर गोलैब्ला जोंङो बेयो एम्फौ बायदिसिना अरिनि थाखाय जों बे मोजां जायायाव जों खाथुमना दोननांगोन दोननायनि उनाव जों बेखौ जानो गोनांब्ला जोंङो बै नारजिखौ जोंङो एसे दिहुननानै जों दैयाव सोमनांगोन सोमनायनि जाहोनानो जादों बै नारजिया गुरै जायो आरो बै धाराफोरखौ जोंङो मोजाङै बासियो आरो बायदिसिना जों नारजियाव जोंङो सेवनाय बिलाइफोरखौबो जों मोनो बै सेवनाय बिलाइफोरजों गारनानै जोंङो मोजांङै बासिनानै जोंङो बेखौ साराय सारायाव जोंङो दै दैखौ जों फुदुंनाय हिसाबै जोंङो बैयाव नारजिखौ नारजि बिलाइखौ जोंङो गारना गारना होनांगोन गारनानै जोंङो गोदौ गोदौ होबाय थानांगोन दसे सम बे उनाव जों खारै खारैखौ होबब्लासो बै नारजि नारजिया गुन्दै जागोन बेनि थाखायनो जों खारैखौ होनानै जों बेखौ गुन्दै खालामनाय जायो आरो नोंथां
औ औ नंगौ नोंथां।
बेनि उनाव जोंङो नारजिखौ गुन्दै खालामखांनायनि उनाव जोंङो जेरै अमा अमाखौथ आथिखालाव गोबां जायगायावनो जोंङो मोनो हाथाय बाजार नंङाब्ला जों न'खरफोरावबो जोंङो अमानि बेदरखौ जोंङो मोननाय जायो आरोना बर' बर' हारियाव न'खर न'खरजों अमा लानायखौबो नुयो। बेयावनो जों अमा बेदरखौ मोनो बेनि बेनि उनाव जोङो अमा बेदरखौ जोङो मोजाङै सुना लानानै जोङो फिसा फिसा जोङो गोदानांगोन जा जोङो नारजि नारजियाव मोजाङै मिक्स जायो बेनिखायनो बाहाय फिसा गोदानानै जोङो बेै खौ एसे एवफ्राना लानाय जोङो नारजियाव नारजि संनायाव जोङो गोदौबाय थानाय नारजियाव बै अमा बेदरखौ जोङो होनानै जोङो बायदिसिना मस्ला जेरै सामब्राम गुफु सामब्राम गुफुर फानलौ गोरान नङाब्ला संख्रै जाब्रां बायदिसिना होनानै जों बेखौ मोजाङै गोदौ होनांगोन आरो नोंथां जाहाथे बियो मोजाङै मोजाङै अमा अमा बेदरावबो रुयो आरो बै नारजियाबो मोजा मोजाङै गोदौनानै मोनो बेनि थाखायनो जों बेखौ एसे गोबाव सम दोननानै बेयाव जाहाथे जों दै होनांगौ राननानै बेयो गथा महर लायो अब्लासो जों नारजिखौ मोनबाय होननानै मिथियो आरोना नोंथां। बेनि बेनि उनाव जोङो बैखौ नारजि महरै जों जानाय जायो आरो नोंथां।
औ औ नंगौ नोंथां।
बेनि उनाव जोङो नारजिखौ संखांनायनि उनाव जोङो बायदि ओंखामजोंबो‌ जायो सोरबा सोरबा बायदि सिना जोंबो जानायखौ नुयो आरो ना नोंथां। आथिखालावथ गोबां बायदिसिना जोङो नारजिफोरखौ जोङो रोसि रोसिजोंबो बानायना जायो आरो रो सोरबाबा गथाबो बानायना जायो आरो नोंथां।
औ औ नंगौ नोंथां।
दा नोंथाङा एसे बर' हारिनि जानाय जानायनि सायाव नोंथाङा आहा मोननैसो फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
औ औ हागोन नोंथां आं जेरै फोरमायनो सानदों ओ अनलाजों दाउ। औ बे अनलाजों दाउखौ बानायनायनि ओ नेम खान्थिफोरानो जाबाय जेरैखि बेयावनो जोंनो अनलाखौ खौ बानायनो थाखाय गिबियावनो जोंनो माइरं नांग्रोगौ बे माइरंखौ जोङो गिबियावनो मोजाङै साफा खालामग्रोनानै लानांगौ जाहाथे बेनि जा मैला एबा मायबा मायबि नांनानै जा थानाय बेफोरो जाहाथे खारो बेनि थाखाय जोंनो गिबियावनो बेखौ मोजाङै सुग्रोनानै लानांगौ बे माइरंखौ सुखांनायनि उनाव जोङो बेखौ जों गुन्दै खालामनांगौ बे गुन्दै खालामनाय गोनां आगजुफोरा जाबाय जेरै जोङो गोदो गोदाय गोबां गोबांसिन सुबुङानो बे ना ओ अनलाखौ दिंखि एबा उलारफोराव जों देनायखौ नुनो मोनो नङाबा जेरै जों ओ ओ थप सि आरिफोराव जों देनायखौ नुनो मोन्दोंमोन आरो ना नाथाय आथिखालाव जा मेसे चिन जा फैबाय बेनो जेरै मिक्सार ग्राइडार जा होननाय मोनसे मेचिन दं बे मिशिनाव ओ गोबां सुबुंफोरानो बे आं मा होनो अनलाखौ गुन्दै खालामो आरोना। बे अनलाखौबो गुनदै खालाम खांनायनि उनाव जोङो गुबुन फारसे जा दा बे दाउखौ जोङो मोजाङै ओ साफा खालामग्रोनानै लानांगौ जेरै गांफोरखौ साफा खालामखानाय उनाव बेखौ फिसा फिसा गोदानानै लानांगौ खांनायनि उनाव बेखौ जोङो खनसे मोजाङै जा मोजाङै स्रा सुस्रानानै लानांगौ सुस्राखांनायनि उनाव जोङो बे जा दाउ बेदर बे दाउ बेदरखौ जोङो सारायाव एसे थाव होनानै बे बेदरखौ एसे एवफ्रांग्रोनानै लायो आरोना जाहाथे बेयाव दाउनियाव जा थानाय थै गोथां जा बुङो बेफोर जाहाथे गैया जायो एबा जा बेनि जा ओ गोथां मोनामनाय बेफोर जाहाथे गैया जायो बेनि थाखाय जोङो बे दाउखौ एसे एवफ्रामग्रोना‌ लानांगौ गुबुन फारसे गुबुन फारसे जा जों जा अनला खौ जा गुन्दै खालामखांना लायो बे गुन्दै खालामनायनि उनाव जोङो बे अनलाखौ ओ खारदैयाव होनानै ओ दैयाव होनांगौ आरो बे दै होनायाव जोंनो गुबै गोनांथि अनला अनलाखौ बानायनायनि ओ गुबै माबायानो जाहैबाय ओ जा बेसाद बेनो जाहैबाय खारै बे खारैखौ जोङो होथारनांगौ आरो ना बे खारैखौ होआबा ओ माने जोंना अनला ओंख्रि बानायनाया जाया आरो ना बेखायनो बे जा ओ दैयाव जा अनला होयो अनला होनायाव जोङो खारैखौ होफानांगौ आरो ना नांगौ बादियै बे खारैखौ होखांनायनि उनाव जेब्ला बेयो ग्लब ग्लब गोदौवो बेयाव जोङो जा दाउ एवफ्राम- नाय लायो एवफ्रामनानै लायो बे दाउ एवफ्रामनायखौ जोङो बे दैयाव ओ ग्लब ग्लब गोदौनाय अनलायाव जों होना होयो आरो ना बे होखांनायनि उनाव जोङो बेखौ ओ दसे समनि थाखाय खोबना दोननाय जायो खोबना दोनखांनायनि उनाव जोङो ओ जेब्ला बेयो गोदौ बाय थायो बे गोदौनायाव जोङो नांगौ बादियै मस्ला जेरै जाब्रां जेरै आ हाइजें ओ बानलु बानलु गोरान एबा गोथां इनि उनाव जेरै सामब्राम आरिफोरखौ जोङो देनानै बे जा गोदौवो बे गोदौनाय समाव जोङो बेखौ होयो आरो जाहाथे बेयाव ओ मोदोमनाय मोनो एबा जाहाथे ओ बेनि बे अनलानि जा गोथाव जायो बेयाव जाहाथे लोगोसेनो बे जेब्ला बे मस्ला मस्लि आरिफोरखौ होखांनायनि उनाव जोङो आरोबाव खेब ओ खोबफिननानै आरो आरोदा जाहाथे बे ओ जा मस्ला मस्लिनि ओ जा मोदोमनाय आरिफोरा जाहाथे गासै अनलायाव गा- सैयावबो जाहाथे गोसारनानै जाहाथे गलाय गथाय जायो आ जेब्ला बे दसे समनि उनाव बे अनलाया गोदौवो अब्ला गोदौखांनायनि उनावनो जोङो ओ जेब्ला दैफोरा रानहांनो हमो रानहांनो हमखांनायनि उनाव जोङो बे अनलाखौ ओ जाबाय होननानै मिथियो आरो ना मोनबाय होननानै बे मोननायनि उनाव जोङो बे अनलाखौ ओ खायफाया जोङो बांसिन सुबुङानो जाय ओंखामजों जायो लोगोसेनो ओंखामजों नङाब्ला बो ओरैनो ओ खुगा गोजायै
नोंगौ नोंथां नांगौ
औ नोंथाङा दा ओरैनो ओ माबाफोर मा होनो बे नाफामखौ माबायसा बानायो बेखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा?
हागोन नोंथां हागोन ओ नाफाम होनब्लाथ' जोङो गोबां जोङो दा नाफामखौ जोङो गोबां बर' सुबुंखौनो जोङो बानायनाय नुयो आरो जों जानायखौबो नुयो आरो नोंथां दा जोङो बांसिन जोङो ना- -फामखौ जोङो दैज्लां बोथोराव बानायनाय जायो आरो नोंथां जाहाथे जोङो ना फोरखौ जोङो जेरै बर' हारिफोराथ' बर' हारि ना गुरनायनि मोनसे कालचार दंखायोना नोंथां दा बर' हारि जों दुब्लि बोथोराव जेब्ला दैज्लां बोथोराव दै जमा जायो अब्ला जों ना गुरनानै नङाब्ला जोङो बैयाव हाथाय बाजारफोराव जों ना फिसाखौ मोनो आरो ना दैज्लां बोथोरनि थाखाय बायदिसिना ना फिसा फोरफोरखौ लाना फैनानै जोङो बेै नाखौ जोङो फोरानो फोराननानै जों सान्दुङाव फोराननानै बेखौ बेनि उनाव जोङो थास' थास' बिथत्रिखौ जोङो खानानै लाबोनानै बेखौ जों मोजाङै सुनानै बेखौ गुन्दै गुन्दै हाफ्लेनानै जोङो बेयाव
औ
ओ ना गोरानजों लोगोसे जमा देनानै देनानै जों बेखौ एसे आहाम जोङो बार हाबनि हायै जायगायाव जोङो ओ खोबना उम मारै खोबथेनानै जोङो बेखौ दोननांगौ जाहाथे बे बेयो मोननै मोन नैजों मिक्स जानानै बेयो जायो जानानै बेनि उनाव बेखौ आ जोङो गो दा दानसे नङाबा दान खावसेनि गेजेराव जोङो बेखौ ब खावनांगौ बेनि उनाव बियो सेवनानै मोदोमो बेनि उनाव खौ जोङो सारायाव एसे एसे एवनानै
औ औ औ नंगौ नोंथां औ नोंथाङा नाफाम बानायनायखौथ' गोबां औ औ दे जोंहा समाबो थ'बाय
औ गोजोन्थों नोंथां
औ गोजोन्थों